हेलौ औ खोनादों जोंनिया टपिकआ सोलोंथाइनि बागै आरो ।
औ
दे नों बुंदो बिनि सोमोन्दै सोलोंथाइनि सोमोन्दै मा मिथियो?
सोलोंथाइ होनबा थ' माने सोलोंथाइ थ' मोनसे जोबोद गिदिर ना? सोलोंथाइ लानो जों गावनि थांखि
उम
सिम थानो हायो बेखौ जों मा मिथि मोनो आरो लांगौ आरो बेखौ खौ माने गिदिर देरदेरोबा जों लानो हाया आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंखौ आबै आबौमोनहानो ना? सोलोंथाइ लानो फोरोंबोखानाय आरोना गोदोनि समाव थ' मानि सोलोंथाइ लानो थाखाय माने सुबिदा गैयामोन। बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरा मानि सोलोंथाइ लानाया खममोन ना बेफोरबायदि गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानाय सुबुं गैयामोन आरो खमायब्लाबो गोदोनिया बा क्लास नाइन टेन बिदिनो मेट्रिक पास बेफोरबायदि । सो दंमोन आथिलाव आरो ना दायो गोबां गिदिर गिदिर बा फरायनानै
उम।
जोंनाव सोलों सोलोंथाइ लानो थाखाय स्कुलफ्रानो बा फरायसालिफ्रानो गैयामोन आरो जोंनिया ना सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो गोजान गोजान जायगासिम थांनांगौ जायोमोन बेनिखायनो बेखायनो लानो हायामोन आरो गोदोनि समावथ' लामा बेफोर बायदि गैयामोन हाग्रा बंग्रा गोजामोन बेनिखायनो गोजान'आव जोङो थांनानै सोलोंथाइखौ लानो हायिनि थाखाय उन जानानै दंमोन आरो गोदोनि समाव। आरो गोदोनि समावथ' मा हिनजावसाफोरखौ जों सोलोंथाइआव बांसिन खममोन होननानै मिथि बोदों आरोना खोनाबोदों मानोना हिन्जावफोरखौ न'नि खामानि दामानिफोरल'सो रोंनांगौ होननानै गोदोनि आबै आबौमोनहा बा गोदोनि सुबुंफ्रा माने बुंबोदों आरोना बुङोमोन माने हिनजावफ्रा लेखा फरायनानै मा मोननो। बेफोर बायदि होननानै बुङोमोन होननानै जों मिथिदों आरो। बेखायनो सो थायाव माने आइजोफ्रा गोबां उन जानानै दंमोन आरो गोदो। दिनाव नाथाय आथि आथिखालावथ दा । हौवाफोरजों बा । समान समान ना। सोलोंथायाव बिनिफ्राय बांसिनसो दावगानो हाबाय आथिखालाव। हौवासाफोरनिफ्राय। हिजावसाफोरासो बांसिन दायो। सोलोंथाइयाव बांसिन गोसो होयो।
साख्रिबो मोनबाय हिनजावफ्रानो साख्रिबो आजिखालि सोब बांसिन हिनजावफ्राबो साख्रि मोनग्रा मोनोसै गोदो थ'र' गोदो माने फरायनो हरनोनो ना मिथियामोन बिमा फिफाफ्राबो न'नि खामानियावल' बांसिन थुसोमोमोन आरो। उम फरायनानै मा जागोन मा जानो हायो साख्रि मोना
बे लानाय जिनो बेस औ
उम खिन्थु आथिखालाव दा बिदि नंला आरोना। हिनजावफ्राबो फरायनानै बहुत गिदिर गि फरायनानै साख्रि लानो हानाय
माने लागोन आरो।
उम।
गोदोनि बायदि नंलिया आरोना आथिखालाव दायो गोबां
उ उम।
सोलोंथाइ लानानै गावनाय आइथेङाव गसंनो हानाय जाबाय। औ
द गोदोनि समावथ' फरायाबाबो लाजिनांगौ मानांगौ जेबो गैयामोन ना दाथ' एसे दिेनै रोङाबा फरायनाय गैयाबा सोलोंथाय गैयाबा मानसिफोरजों मिनि जानाय इदि आरोना मिनि जानाय बायदिसो जायोसो। उम सोलोंथाया बहुत गोनांथार जाबाय आरो दा आथिखालाव।
औ ससे। लामा थाबाय नुबानो मा जोङो मा साइन बर्ड बा लिरनायफोरखौ नायै नायैसो थां थानांगौ जायोना आरो सोलोंथाइ गैयाबाबो फरायाबा नोङो लामा ससेबो थाबायनो हायि बाइदि जाबाय आरो।
औ उम।
गोदोनिया बिदि लामा ए
उ फरायनायासो जेनेबा सिनायथि होयोसै आजिखालि ना फरायनाय गैयाबानो जेबो गैया होननाय बायदि जाबाय आरो दा आथिखालाव
औ
सोलोंथाइ गैयाबानो जेबो गैया मानबो गैया बिदि होननाय बायदि फरायनाया थाथारनांगौ जाय जाहैबाय जिखि खामानि जाया फिसा जा गिदेर जा फरायनाया थाथारनांगौ आरो दा सोलों थाइ गैयाबानो जाला माने जेरावबो ओंखारनो हाया अबबा थांनो ओंखारबानो माबा मोनसे साइन होनांगौ जायो ओंखायनो सो लोंथाइया जेन थाथारनांगौ आरो
औ
उम
जोङो सोलोंथाइखौ लानांगौ आरोना बे माने गावनि बे जिउखौ माने दैदेन लांनायाव हेफाजाब होयो आरो सोलों थाइ गैयाबा जोङो लामा हान्थिनो हायि जाबाय ना?
औ
लासिं सिं जायो बहाबा थाङोबा माबा मोनसे लिरनानैफोरखौ माने फरायनो रोङाबा गावनो लासिंसिन जागोन बहाबा साइन होनो रोङा बा ना बो होनो रोङा बायदि माने गाव लाजिनाय मोनगोन आरो बेनिखायनो सोलोंथाइखौ जोङो
सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ आरो
लाथार नांगौ आथिखाल
उम बादायलायनाय जुग जाबाय दा
ओं खारगोन सोलोंनाय गोनां सुबुंफोर मोजां मोजां फरायहोनायफ्रा इदि सोलोंथाइ लानानै जौगालांगासिनो जोंनि बर' समाजावबोथ' दं गोबां औ गोदोनि समाव गैयामोनब्लाबो दा आथिखालाव गोबां गिदिर गिदिर सोलोंथाइ गोनां सुबुं ओंखारबाय जोंहादा डाक्टार बायदिसिना गुबुन गुबुन
उ गावबा गाव रोंगौथिनि सायाव औ
जिउआव सोलोंथाइयानो मोनसे देरसिन धोन होननांगोन आरो ना सोलोंथाइखौ जों गुबुननिफ्राय मोना माने गाव गाव जा थाखायो औ
बिदिनो रोंगौथि सानना लानांबाय आरोना गाव जेखौ रोङो बेखौसो माबायो नालाय ओं
देखोनानै लांनो हाया आरो ना नों आरो गुबुननि रों रोंनायखौबो नों सेख'नानै लाबोनो हाया बेफोरबायदि आरोना सोलोंथाइया गावनो नाजानायजोंसो गावनि बुजिनायजोंसो लानांगोन सोलोंथाइ थानायनि थाखायसो जों दा बुहुमाव जेरै दावगा गासिनो ना
औ थाव
जौगालांबाय थादों आरोना सोलोंथाइ गैयामोनबा गोदोनि बायदिनो सोलोंथाइ लानाय सम
उम गोदोथ' स सोलोंथाइखौ लानो थाखाय उम
दैदेनदो
उम फरायनो फरायसालियाव थांनोबो गोदो हाग्रा बंग्रा सोरखिनानै थांनो गोनां जायोमोन बिनिखायनोथ' बिमा बिफायाबो हगार हरामोन आरो बांसिन हिनजाव मानसिफोरखौथ' फरायनायाव बारा गोसो होनाय बायदिखौनो नु खायामोन गोदोनि समाव बाराबा रुवाथि बिदि दाहोनाफोरबायदि दोननोस दोनोमोन आरोना सोरबा बायदिया बिमा बिफाया सोलों थाइ होआलासिनो गोदोनि जों दानिजोंथ' सोलों खोथाया बुहुत फाराग जाबायना
औ
फारागथि दंमोन आरो दा बुहुद सोलायबोबाय आथिखालाव आइजोफ्रानो बेसेबांबा गिदिर गिदिर फरायसै मालाय साख्रि लायसै सोबबो आजिखालि गाव गावनि सोलोंथाइखौ नाजानायजों नाजानायनि गेजेरजोंनो
उम
नाजानाय गैयाबाथ' जेबो गैया होननाय बायदिसो उम उम
थ गोबां
उम
सोलोंथाइ गोबां
औ ओंखारबायना सोलोंनो थाखाय सोलोंथाइ लानो थाखाय स्कुलफ्राबो बुहुत मोजां मोजां स्ट्रं जाबोबाय आजिखालि गोदोनि बायदि नंला आरो सोलायलांजोब्बाय आथिखालाव जायनो फरायनो रोङा जायनो लिरनो रोङा बेनो जाम्बा जाम्बि होननाय बायदि जाहैबाय दाथ' जायगायावबो ओंखार